औ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो औ नोंथांङा आंजो दसे सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
उम होमब्ला आं नोंथांनो गिबियाव मा होनो खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोरनोसै नामा नोंथांनो
औ औ फोरमायजायो नोंथां
जोंनिया मा होनो जोंना खेराइ फोरबोआ मा होनो बर'फोरनि मोनसे देरसिन धोरोमजोंसो मोन्दों गोनां फोरबो नङा होमबा नोंथां जोंना बे खेराइ फोरबोखौ मा होनो जोंना बाथौ धोरोमारि बर'फोरा मा होनो बाथौ बोराइखौ जेनेबा सिबिनायनि मोनसे मा होनो मा होनो बियो नेम आरोना बियो
औ औ
बिनिफ्राय जोंना बे मा होनो जोंना बे मा होनो खेराइ फोरबोआ जोंना गुबुन गुबुन थांखि बा माबा थांखिफोरखौ लानानै जोंना बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरोना जोंना बे बिजिनि खेराइखौ मा मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो आरोना जोंना बे बेफोरनो जाबाय जोंनिया मा दोर्सोन खेराइ दोर्सोन खेराइखौ मा होनो असमियानि बा मा होनो कार्तिक दाननि गिबि हाबथाया जोंना बे दोर्सोन खेराइ खौ खुंनाय जायोनो आरोना जोंना बे खेराया मा होनो दोहोनि मोदायजों माइनाव जों मा होनो लोखिबो होनो ना लोखि मोदाय बिनि मुं जों मा होनो बिनि मुङै खुंनाय आरोना बे दोसन खेराया जोंना ओमफाय जोंना बे सालि आबाद सालिजों लोबबा थानायखाय बेखौ मा होनो जोंना सालि खेराइबो बुंनाय जायोनो आरोना आरो जोंना बिनि उनाव दङ मा उमराव खेराइ जोंना उमराव खेराइखौ माया खनाय जायो जोंना आसार दानाव जेनेबा जेब्ला जोंना मा होनो आमथिसुवा जोबो होमब्ला बिनि उनाव जोंना मा उमराव खेराइखौ जोंना खुंनाय जायोनो आरोना गामिनि सुबुंफोरनि मा होनो जेनेबा गाहाम बिखौ बा जोंना आबाद फसलनि गाहामखौ हास्थायनानै जोंना बे उमराव खेराइखौ खुङोनो आरोना दैज्लांनि मा होनो दैज्लाङाव जोंना माइ आबाद मावोनायमोन बायदि रोखोमनि आबाद बेयो मा बे उमराव खेराया जोंना माजों आसु माइजों सोमोनदो लाखिनानै खेराइखौ खुंनायखाय जोंना मा आसु खेराइबो होननानै बुंनाय जायो आरोना जोंना बे उमराव खेराइखौ जोंना बिनि उनाव दं आरो फालो खेराइ जोंना बे फालो खेराइखौ मा जोंना असमिया मागो दाननि बा मागो फुरनिमायाव जोंना फालो खेराइखौ खुंनाय जायो जोंनो मा होनो बेखौ अखाफोर दानसे दानसोरां हराव पुर्निमायाव जों नामा अखाफोर दानसोरां जायोना बे अखाफोर दानसोरां हराव दान सोरां खेराइ होननानै बुंनाय जायोनो बिनि उनाव दङ जोंना मा न'नि खेराइ जोंना न'नि खेरायानो बयनिख्रुइ मा मा होनो बयनिख्रुइबो जोंना मा बर'फ्रा जोंना होबाय थायो नङा होमबा जोंना न'नि खेराइ फोरखौ जोंना बे न'खरनि गोनांथिफोरखौ नायनानै मा होनो आरो न'खरनि गाहामथिखौ हास्थायनानै जोंना न' खरैनो बे खेराइखौ होनायखाय जोङो बे खेराइखौ न'नि खेराइ होननानै बुंनाय जायोमोन आरो ना जेन'बा न'नि सु सुबुंफ्रा अबेबा थांनानै फरायहैयो मायो बेफोरनि मा होनो देहाफ्रा जाहाथे गाहामैनो थायोबा जेबो खहा जाया बेफोर खहा जनायानो जोंना बे न'नि खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरो ना।
जोंना बे खेराइ फालिनो जोंना बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दाम्रा देग्राफोरबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेफोरनि गेजेराव दङ दामग्रा देग्राखौ जोंना जरासे खामनांगौनो जोंना सिफुं जरासे नांगौ जथा जरासे थुंग्रि गंसे ओमफ्राय मा होनो दाहालबो नांगौ जोंना गंसे बेखौ जोंना बेफोरखौ लायै लायै मा जोंना दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय जोंना दौदिनिया ओमफ्राय जोंना दौदिनिया बे खेराइ फोरबोयाव जोंना खामखौ मोखां गोसोम ओमफ्राय सिफुंखौ मा होनो गन्थं गोलाव होननानै बुङोनो आरोना बेफोर दामग्रा लाखायनो जोंना बिदि होननानै दामनो थिनो आरो जोंना ओमफ्राय जोंना बे आरो जोंना बे खेराइफोरबो खुंनायाव जोंना गोबां आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरबो नांगौ जाबावो आरोना बेफोर जाबाय जोंना मा गिबियावनो जोंना बाथौआरि हिसाब जोंना मा सिजौ बिफां गायो नङा होमबा जोंन बाथौआव' सिजौ बिफां नांगोन थुलुंसि बिफां ओमफ्राय औवा औवा थथामनांगौना ओमफ्राय बिनि उनाव माइरं गुन्दै नांगोन जिदाइन जरा मा होनो खांख्ला बिफां नांगौ जराथाम मानो मोखोना बिफां ओमफ्राय औवा गुबै नांगौनो जोंना थब्रै ओमफ्राय मा होनो मोन गु दुब्रि हाग्रा नांगौनो आरोना जोंना ओमफ्राय सनानि एस्थां गंसे ओमफाय लाइजौ बेनि उनाव थालिर फिथाइ गय फाथै सिन्दुर धुप दुना खुन्दुं आवा गुफुर ओमफ्राय थाव गुबै जेवारि बाथि माइरं ओमफ्राय जौ ओमफ्राय जरासे लथा ओमफ्राय खुरै गुबै गंसे नांगौनो ओमफ्राय खुन नांगौ ओमफ्राय जोंना मा होनो गंसे आरो मा गाम्बारि खामफ्लाय नांगौनो आरो ना ओमफ्राय जोंना बे खेराइ होनायाव जोंहा दौदिनिया मा होनो जोंना बायदि रोखोमनि मोसानाय मोसायो नङा होमबा आरो जोंना बे मोसानायाव जोंना गुबुन गुबुन ओंथि हाबनानै दं आरोना जोंना गिबियावनो जोंना दौदिनिया मोसायो जोंना बाथौ गिदिंनाय मोसायो नङा होमबा बे बाथौ गिदिंनाया जोंना दौदिनिया खाम सिफुं जथानि देंखोजों मा होनो बाथौ बिन्दोनि मा होनो सोरगिदिं गिदिं खन गिदिं खन मोसानायखाय जोंना बेखौ मा बाथौ गिदिंनाय मोसा नाय होनो आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव दङ जोंना सथ्रालि मोसानाय दौदिनिया मा होनो आगदा आखायजों जोंना मा बै सिखा थुंग्रिखौ लानानै ओमफ्राय मा होनो आगसिथिं दाहाल लानानै बाथौनि सोरगिदिं मोसानाय बे जोंना मा होनो रोनसोनद्रि एबा मा होनो रोनाव फाग्लिनि दावहा थिलिनाय आखुखौ बियो मोसानाया जोंना मा होनो
औ
फोरमायनाय आरोना जोंना बे सथ्रालि मोसानाया जोंना खफ्रि सिबनायबो दं आरो बे खफ्रि सिबनायनि गेजेरजों बे दुलिनि मोसानाय खफ्रि सिबनाय मोसानाया जोंना सुथुरनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावखौ माबोरै रैखा मोननांगौ बे खायदाखौ मा होनो दिन्थिना होना दिन्थिना होयोनो आरो जोंना मा होनो खफ्रिया जोंना मा होनो दाहाल बायदिना जोंना बेखौ जोंना मा होनो बे स्ट'रिफ्राय जोङो मा होनो दावहा नांनायाव माबोरै रैखा खालामो बेखौ दिन्थिनो आरोना जोंना बे खफ्रि सिबनाय मोसानाया ओमफ्राय जोंना बे मोसानाया मा होनो बाथौ महाराजानि बेंग्रिब बुरै मा होनो मा होनो आइजंजों सोमोन्दो आइजं मोदायजों जोंना सो मोन्दो दंमोन आरोना जोंना खफ्रि सिबनाय मोसानाया बिनि उनाव दङ जोंना खैजिमा खनाय खैजिमा खनाया जोंना मा दावहाथिलियाव सुथुरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौ बेखौ दिन्थिनानै दौदिनिया मोसायोनो आरोना
औ
ओमफ्राय जोंना बिनि उनाव दङ मा होनो दाउ थै लोंनाय मोसानाय बेबो जोंनिया मोनसे जोबोद गोनां मोसानाय आरोना जोंनिया खेराइ फोरबोआव दौदिनि बे मोसानायखौ दिन्थिनाय समावानो दौदिनिया मा खालामोनो बाथौ बिन्दोनि मोखाङाव दाउसा मासेनि मा होनो खर' बस'नानै थैखौ खुरैयाव नाजावना लायो ओमफ्राय बेनि उनाव बाथौनि सोरगिदिं मोसा खन मोसा खन जोंना मा बाथौनि मोखाङाव बे दाउनि थैखौ लोंफैयोनो आरोना ओमफ्राय जोंना बिनि उनाव दङ मा बेजों बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि मा होनो दङ आरोना जोंना दौदिनि मोसानायनि रोखोमफोरा माखासेखौ आं उनाव फोरमानोसै नामा नोंथां अब्ला नोंथाङा दा मा होनो नोंथांनि सुबिदायै बायदि माबा सावरायनो गोसो दं नामा नोंथां
औ आङो फोरमायनो सानदों जेरै जोंनि बर'फोरनि नु लुनायनि खान्थिफोरा माबायदि माबायदि लुयोमोन आरो जोंनि गोदोनि बर' बर'फोरनि संसार जानायाव न लुनायफोरा जेरै औवानि थुरिनि बांसिन लुयोमोन आरो आथि खालावहाय नाथाय बेफोरो लुनायफोरा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै जेरै सिमेन्ट फोरनि फाखा जेरै गोजौ गोजौ बिल्डिं बेफोर खौ गोबां लुनायखौ नुनो मोनसै आरो ना सिगांनि समावथ' जोंनियावहाय थुरि नुयोमोन जेरै बर' हारिनि न' बां लुनाया जेरै औवाखौ फेराइखौ खायो आरोना जेरै उखुमनि फेराय खानायाव औवानि गोरलैयाव थेवलखौ बाहायो जोङो खानो थाखाय आमफाय बिदिनो
बे सिलिम सिलि सिलिमाला हेबो अखमनि थुरिखौ जोङो जिगाबजो जिगाब ओलाबो आरो माने जिगाबजोंबो बर' हारिया गाव जोनोम नबथिनि फ्राय एबा गोजानाव बास्लाय बास्लाय लाङोब्ला न'लुनो गोजान थावनि साहाथिं नमा न' लुनायनि जखायै थोजासे जायगा दोननानै सानजाहा बाख्रि लुयो आरोना गुबुन गोजान जायगायाव खारलाङोब्ला गावनि खाबु बायदियै न'खौ लुनानै लायो नबथि एबा न खर' बोस्लायनायनि सिगां बाख्रि लुग्रोननायनि बागैबो मा बर' हारिनि गेजेराव जोङो मोनसे बर' हारिफोरा जेरै गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिया थांनानै थानो थाखाय ना नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों जे दावगालांना थाङो बेनि थाखायनो जों आथिखालाव सुबुंनि थांनानै थानायनि जोम सिया उदै सुफुंनायनि बाथ्राखौ सिगांग्रो साननो गोनां जायो आरो ना जेरै बर' हारिनि न'खराव माइ बाख्रिखौनो थांनानै थानायनि रांखान्थि राहानि गुबै नेरसोन जेरै जों माइ आबादफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोङो माइ बाख्रिफोराव दोनोना बेफोरखौ जों जोङो नांगौ जाब्र'बोबा जेरै जोङो फाननो हायो आरो नांगौनि सम नांगौ जायोब्ला जोंनि बर'फोरनियाव सिगां समावथ' जोङो साख्रि बाख्रि बिदि मावनायखौ रां खामायनायखौ नुनो थाङामोन नालाय बेफोर माइखौनो फाननानै जोङो नांगौफोरखौहाय बाहायोमोन आरोना
बिनि अन बिनि अनगायैबो जोङो बर'फोरा न'नि न'खरनि बाख्रिनि अनजिमा एबा माइहुंनि अनजिमा आरो बेनि गेजेरजों गेदेर उन्दैखौ नायनानै बे न'खरनि रांखान्थि हालोदनि बागै मोजाङै मिथिनो मोननाय जायो आरो माने जायनि माहारिनि बिसिनि न' बाख्रिफोराहाय जेरै माहाजोन माहाजोनफोरनाव मोनथाम मोनब्रैहाय अ बाख्रि थायो आरोना ओम बेनिफ्राय जायनियाव माहाजोन जेरै माइ जिगाबनि जेरै माइहुंफोरा मोनथाम मोनब्रै ज माने गोबां थानायखौ नुनो मोनो आरो जायनाव गोरिब बेफोराव मोनसेफोरनाव थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो माइ बाख्रि लुनायनि उनाव जेरै साहाथिं न'मा न'खौ लुयो न'मा न' जिदाइन मुनिफ्राय नैजि मुसिमहालागै जों गोलाव थायो आरो बेहाय नमा न' लुनाया बर'फोरनि गेजेराव फाननै मुदानि ओ खुन्थियानि खाथियाव खुन्थि मोखां एबा जांख्ला दुरुङआव साजिनाय नेम गैया आरोना बर'फोरनियाव बर'फोरनि बे खुन्थिया खोमायाव दुरुं सालियोब्ला बारहुंखाजों जुजिनानै जायो होननानै सुबुंफ्रा फोथायो आरोना बर'नि न'मा न'खौ खौ जोङो एन्जुर दुमनानै खथा ओ खथा खथा खथाथाम बानाय खालामो आरोना बेखौ न'नि सो सोनाबनि खथाखौ उफ्रा गेजेर खथाखौ अखा फुं आरो सानजानि खथाखौहाय जोङो इसिं बिदि बानायो आरोना साहानि न'खौहाय ओ जानो लोंनो जोङो गोनां न'खरनि मादाव सेंग्रा मानसि एबा मावग्रा मानसि थानो थाखाय जोङो बिसोरनि थानायनि जुनिया सोनाब फारसे बायहेरा न' लुनाय जायो आरो ना जेरै जोंनि सिगां समावथ' जेरैसा माहाज जोंफोराहाय जोङो ओ लावखार दाहोना लायो नालाय बिसोरनि थाखाय जोङो थाग्रा न'खौहाय सोनाब फार लुनाय जायो आरो ना बेखौनो स बेखौ सौरा न'बो बुङो आरो ना बिदि लुनाय न'खौहाय नआ गोजाननि बायहेरायाव मानसिफोरखौ हराव फुथुयो आरो ना बर' हारिनि बे सौरा न'आव गुबुन न'फोरबायदि न'खरनि गोनां न' बे सौरा न'आव थानायनि जाहोनाव गोजाननिफ्रायनो गोदाव सोराव फैनाय मानसिफ्रा थोंजोङै सिथ्ला गेजेराव हाबनो मोना होननानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदोनिफ्राय फोथायो ना आरो न'खरनि आब्रुथियाव गोग्लैयो अब्ला न'खरनि खोला फारसे थायो ओंखाम संग्रा न' आरो बेनि सानजाथिं थायो दैखर आरो माने जोंनिया बर'फोरनियावहाय ओ दैखरखौ ओ दैखरा सानजाथिं थायो आरो ओंखाम संग्रा न'खौहाय जोङो खोलाहाथिं दोनो आरोना मोसौ गलि थायो ओ बर'फोरनियाव बर' न'खरफोराव मोसौ गोलै थायो आरो नाथाय बर'फोरनियाव मोसौनि थाखाय गलि लुवा बर' सुबुंफ्रा नि बाथ्रा बायदिब्ला गोदो गोदाय आनान गसाया आ बिनान गसाइ जिउ जुनारनि थाखाय राहा लामा जानायाव जानगार होननाय समावनो मोसौ जायगाया गैथ'वामोन बेखौ बेखौ नुनानै थालिर बिफाङा आनान गसाइखौ बुंदोंमोन आंनि ओ बिलाइफोरा जोबोर गुवार बिनि थाखायनो सान्दुं अखाफोरा मोसौफोरा आंनि बिलाइ सिङावनो ओ एसेना थानो हायो होननानै जोंनि बर'फोरनियाव जेरै आनान गसाइ सुबुङा बुंदोंमोन आरोना बर' हारिनि बे बे नेमाव गलिनि न'नि सोरगिदिं एन्जुर दुमनानै नेम गैया आरो ना गलिखौ लुब्लाबबो जोंनियावहाय सोरगिदिं ओ बेरा दुमनाय जाया आरोना खालि गोजौआवल' दुमनाय जायो आरो बेनि अनगायै गायैबो जेरै बाख्रि बिनि गेजेराव सानजाथिंजाय जोंनियाव मा थायोमोन बाथौ बे बाथौहाय जोंनियाव मा थायो जेरै सिजौ बे फां बिनियाव सिजौ बिफांनि सोरगिदिं जेरै बेरा दुमखननाय जायो आरो बे बेरा दुमखननाय साइदावबो बेराय दुमनाय जायो आरो बे जेरै बारि सेरावहाय जोङो बेहायबो माखासे मोदायफोर थानसालिफोरखौहाय जोङो। बायनो दोननाय जायो आरोना।
ओ बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनियावहाय ओ सानजाारिं सिथ्ला खनायाव जोङो ओ थानसालि बेनि अनगायैबो गोजान नथिफोराव बारस्लायनाय समाव गुबुन जायगायाव थांनो